औ
खोनाबाय ना?
औ खोनादों।
औ दे जोंहा बा आबादनि सोमोन्दै रायलायनो हेलौ हेलौ हेल' हेल' हेल' हेल' हेल' हेलौ हेलौ हेलौ
औ खोनादों ना?
खोनादों।
औ दे आबादनि सोमोन्दै बा रायज्लाय जागोन दे।
औ ओ मा होनो नोंसोरनिथिं ओरैनो मा मा आबाद जायो?
दा दैज्लां बोथोराव जे जोंनिया मेनलि ऐ माइ आबादखौ खालामो।
ओं
दाथ' गायनाय फुनायनि सम फैसिगोन ओ दाखालि जे बैसागो बोथोर थांखांबाय। बैसागो बोथोराव ओ ओ जोंनि ओनसोलनि मानसिफोरा बा रंजानाय बाजानायजों हरबाय दा बैसागो बोथोरा थ फ्राय जोबबायानो हो जाबाय बैसागो बोथोर जोबनाय लोगो लोगो नो मानसिफ्रा मा ओ गायनाय फुनायजों मुखुब जा फिनसिगोन। दा ओ सोरहाबा सो सोरहाबा खोथियाफोरबो फ्राय फोबायानो
फोबाय औ जोंनिथिंबो
ओ बे
जोंनिथिंबो बे माइ आबादानो गाहाइ जेनेबा दा दैज्लांआव ओमफ्राय दाबो मानसिफ्रा खोथिया फोहांबाय जोंनिथिंबो दुब्लियाव दै सोनानै ओमफ्राय दा खोथिया फुनो गायसिगोन हालेवनानै फ्राय माइ जिहेथु जों माइ गायखांनानै जाजोबबाय दैलांजोबनानै ओमफ्राय माइखौबो हाखांबाय हाखांनानै बिनि उनाव जों जोंनिथिं गोरान मा आबादबो मावा जाहैदों। औ
औ दा गोरान आबादाव मा मा मावो?
बेसर फोयो सबाय ओमफ्राय माबानि मेसेंनि आबादखौबो मावो। आलु ओमफ्राय बान्दा कबि फुल खबिफोरखौबो दुब्लिफ्राव आबाद मावो माने ओमफ्राय ओन माखासे दैज्लांनि मैगंफोरखौबो गायो दै सोनानैै मै था इफोरखौबो माने आथिखालाव मोनो जाहैदों मेसेंबाबो जोंनिथिं मैथाफोरखौबो फोनानै जायो फाय लाइ लाफा एफोरथ' थाखायो थेवबो बेफोर दैज्लाङाव जागा मोनो बेफोरखौबो फोनानै आबाद खालामनानै नै माने बेफार फालांगियावबो हेफाजाब होयो जाहैदों बेफोरखौ फाननानै माने जेनेबा दा मेसेङाव जेखिनि मेसेंनि फैसाखौ मेसेंनि मैगं थाइगं फाननानै जिखिनि फैसा सा मोनो बिनि दैज्लाङाव मेसेंनि आबादफोर खौ मावनानै बिनि नै गुन मोनो जाहैदों माने
अ उम दा औ औ औ उम उम दा जि बोथोराव उम जि बोथोराव माने ओ जि मैगं थाइगंआ जायो बे बोथोराव माने बै मैगं थाइगंखौ खेथि मावोबा माने ओ
बेसेना एसे खम औ ओमफ्राय ओमफ्राय दैज दैज्लां दैज्लांनिखौनो मेसेङावबो मावोबा बिनि बेसेना नैगुन बारा जा जाहैयो आरो बिनि ओमफ्राय बिदियै फैसाफोरखौ ओं बांसिन आरजियो जाहैदों माने।
औ जायफोरा बेबायदि टेकनिकनि गेजेरजों माने ओ जि बोथोराव मोननो थाङि ओ मैगं थाइगंफोरखौ दिहुननो हायो माने बिस सोरो बहुत माने इनकाम खालामनो हाहैनाय जाहैयो।
ओं जोबोद इनकाम खालामो दाबोथ' माइफोरखौबो बि दिनो माइब्राफोरखौ गायोबा माइब्राखौथ' बांद्राय गायलानो जोंनिथिं। जोबोद खम गायो ओं दब्लायनै दब्लाय थामफोरल' गायनानै माने मागोफोरनि थाखाय बेखौल' गायनाय जायो ओमफ्राय सोरबा सोरबा बिदिनो बांसिन गायनानै बिगासे बिगानैफोर गायनानै ओमफ्राय माइब्राखौ फानो जाहैदों। माने दाथ' बहुत खम खालामो नालाय माइब्रानि खेथिखौ माइब्रा माइब्रा माइनिखौ। ओमफ्राय दा जायफोरा माइब्राखौ बुरजायै आबाद खालामनानै फाननो हायो बिसोर सोरो जोबोद फैसा दं आरो सेरसेयावनो द'जि गाहाम जाहैयो। दजि रां। सेरसेयाव दा
औ माने ओरैबायदि जाहै हैयो। ओ के थिखौ खम खालामबाय नालाय दा ओ जेब्ला मा गो आरो बैसागो बोथोर फैयो अब्ला बयबोथ' माने एनथाब फिथा जायफोरखौ बर'आ एनथाब फिथा होननानै बेफोरखौ बयबो जायो बयनो बो गोनांथि जासावजोबो। जायनि जाउन बे माइब्रानि दामा माने बुहुत गोजौआव थाङो आरो माने। उम।
दाबो मानसिफोरा बिदिनो माइ आबादखौबो बुरजा बुरजा खालामनानै माइनिफ्रायबो रां खामायो।
दा सिगाङाव माइ दाम एसे खममोन दा जोंनि गभमेन्टनो माइखौ ओ लायो। दा पिपतिसि पेडि प्रक्रियारमेन्ट जि कमपानि मोन।
ओं ओं ओं।
उम।
दाबो न'फोरावबो मैगं थाइगं
रोङो। माइ गायो नाथाय जोंहा न'आव आबाद मावा । थेवबो गामियाव गायो बेबायदि बिनो ओंखारदों माइ हाजिराफोर लिङो दा औ गायहैयो । माइ हाजिरा सानसेयाव सानसेयाव थिनस' होयो ।
औ जेब्ला माइ गायनायनि टाइम जायो अब्ला जोंनो माइ गायग्रा मानसि मानसिनि अनजिमाया जोबोद खम जाहैयो माने बे टाइमाव बयनोबो हुर फोरमायनो माइ गायग्रा नांगौ जायो नालाय गायग्रानि अनजिमाया खम जाहैबाय दा माइखौ नेलायै नेलायै गायनो गोनां जाहैयो
औ जोंनिथिं माइ गायनोबो दानिया बांगालफोर लाङो जाहैदों बांगालफोरखौ बुरजा बुरजा लाङो
औ ।
बांगालफोर लांनानै दोनहैयो माने बुरजा बुरजा लाङो बिसोरखौ दस जन बिस जन गाहाम ओमफ्राय न'खौ गामिसेयैनो लाङो आरो ओमफ्राय गामिसेयैनो लांनानै बिस्रानाव गायखांबा बेनिफ्राय बैस्रानाव गायगोन बेबायदि फाला रानखायो माने। ओमफ्राय दिनै दिनै जेनेबा जोंहानाव गायखांबाय होमबाथाय बैस्रा गावस्रानि हाखौ फोमोनना दोनखायो जाहैदों ओमफ्राय बेफोर हा गोमोन जायना हाया मोन बाय ओमफ्राय बिस्रानाव लां बिसोरखौ लांलायसिगोन आरो बिस्रा। फैसाखौ जमा होनानैसो ला बोयो नालाय फ्राय सासे मान न'खराव दोनो बिसोरखौ दोननानै गावसोना बिसोर बांगालफ्रा गावसोरनो संनो थाखाय मानसि आलदा लांखायो उम। ओंखाम संनो गावसोरनो संनानै जासिगोन खालि बिसोरनो थानो थाखाय जाय गाल' होनांगौ जारो ओमफ्राय बिसोरो मा-माने जोबोद स्पिडाव गायनो हायो बिसोर माइफोरखौ।
औ माने ओ खामानि मावसोमग्रा जाथि आरो उम बिसोरो खामानि मावसोमग्रा जाथि नालाय उम।
बिदिनो गायजोबो जायो
उम उम। दा जोंनियाव बुंनो थाङोब्ला बर'फोरनियाव ओ माइ गायग्रा खेथि मावग्रा हाफोरा बहुत बुरजा बुरजा थायो बाट खोथाया जाहैबाय मा ओ ओ जोंनाव हाया बुरजा बुरजा दंब्लाबो जोङो मावनो रोङा माने मावनो बायो आरो दा बिनि थाखायनो जोङो बे खालि जानानै हाफोरो ओ थानाय हाफोराव ओ खेथि मावनो थाखाय जोङो बेलेगनि सोलाव लानांगौ जाहैयो। बेलेगनि मदद नङाबानो जोङो खेतिखौनो मावनो हाया।
औ बेनो ओं। दा जोङो मावनो हानाय खि निखौबो मावा जाहैदों। बेनि थाखायनो गुबुनखौबो जोङो लाबोनांगौ जाहैदोंदा अ गावसोरनो जमा जमा ओंखारलायोबा जों ओ थेव दा बेलेगफोरखौ फैसा होनानै लाबोनाङाबो जागौमोन दा मावा जाहैदों जेखिनि मावनो हायो बेखिनिखौबो मावा दाथ' मोसौबो मोसौ फोरखौनो नुनो नागिरला जोंनिथिं जोबोद खम जोहानि गामियावथ' मोसौआनो गैला हालेवनो थाखाय। गासैबो ट्रेक्टर लाजोबबाय मोसौनि अनजिमायानो जोबोद खम जाबाय जोंनिथिं । मोसौ मोसौ औ मोसौ हालुवाफ्रा गैलानो हालेवनो थाखाय मोसौजों हालेवनायबो नुलानो जोंनि गासैबो गासैबो टेक टर लाजोब्बाय ट्रेक्टर जजोंनो हालेवजोबबो गासैबो ।
औ सिगांनि समाव माने ओ जेब्ला हाल एवोमोन ओ बे हाल औ माने जोङो बहुत गोबावनिफ्रायनो माने मोसौजों एवबाय थायोमोन आरो माने ओमफ्राय दानिया मा जालांखो माने गोदान मुगा सौफैबाय नालाय जोङो जि टाइमाव ओ हाल माव हालखै एवनांगौ एवनानै दोननांगौमोन हाखौ फोमोननानै दोननांगौमोन बे टाइमाव जोङो हाखौ एवा माने जेब लाख गायनो लागा अब्ला टाइमावसो जोङो ट्रेक्टर लागायनोसै माने जोङो खम समनि गेजेरावनो बुरजा हा एवनांगौ जाहैब बेजान नालाय जोंथ' मोसजों एवनो हाला दा बेनिखायनो जोङो दान मुगानिस जि गोदान आगजु बे आगजुखौ बाहायनो गोनां जा
औ समजों खारफानो थाखायबो जोङो बेफोरखौ बाहायनोबो गोनां जाबाय दानि आथिखालावथ' बयबो औ औ बयबो खामानि गोनां जाहैबाय नालाय ।
औ । मोजांबो जादों बाट मोनसे खोथाया जाहैबाय मा जोङो जेब्ला सिगांनि समफोराव मोसौजों हालेवनानै खेथिखौ मावनाय जायोमोन बे समाव जोंनि खेथ थियाबो एसे बुरजाय जायोमोन आरो । ओंखारोमोन दा जोङो माने ओ खम समनि गेजेरावनो माने हाखौ फोमोननानै गायनायाव माने हाया ओ
मोनस्लाबा
जाहोनाव बेयाव जि थिबाय फिथाइ होनो हायि जाहैयो आरो ।
औ दाबो खेथिफोरखौ होनानैबो जोंनियाव हासार होआबानो आबादानो जाया हासार जोबोद हासार रासायनारि हासार होनानै दा जों आबादखौ मावो जाहैदों जायफोरनि जाहोनाव माने जों सुबुं माहारिनावबो थाब थाब फेरो हासारनि बेसादफोर जानानै माइ माइ आबादावनो जोङो हासार होआबाथाय माने जोबोद एम्फौ फोैयो एम्फौ माइ जाग्रा एम्फौ बे एम्फौ आ जोबोद साग्लोबजोबो माने माइ फिथाइखौनो मोननो नागिरा बयबो होयो नालाय दा बयबो होयो नों दा सासे मानसिया होआबा बे सासे मानसि गासैबो एम्फौआनो बे सासे मानसिनि मायाव फैजोबो थ बेहाबो होनांगौ औ गोनांखि गायो दा बेनिखायनो बयबो जाबो नालाय हासारफोरा बांसिन जानानै दा जों माइफोरखौ मोजां जाबाबो माने हेलदि नङा फोरफोरबायदि जाहैयो आरो हेल हेल
द दोनसै